औ खो
नोंथांना एसे नेटवर्क प्रब्लेम दां
हेल' खोनाबाय
औ-औ खोनाबाय एबार
ओ मा होन नोंलाय
नै उन्दुनासो दंमोन आरो नोंथां
अ
नोंथाङालाय
ओम आंबो दा ओरैनो सियाराव जिरायना दं आरो बार जागासिनो ओमफ्राय नोंथाङा आं हो
जाखांबायना
जानायाथ' जायाखै दा संथ'वाखैनो बिदिनो दसथानानैसो संगोन उम नोंथांमोनालाय
जोंहाबो जाथ'वाखै नाय नोंथां संगासिनोसो दं
अ ओमफ्राय खबरफोरा मोजां ना नोंथां
खबरालाय मोजां नङाबा मोजां होनांसिगोन नोंथां
अ मोननै आंनाबो बिदिनो मोजां गाज्रिनि गेजेरावनो होनजासिगोन आरो
अ
ओमफ्राय आं नोंथांनाव माबा खोथासो सोंहरनो नागिरदोंमोन आरो
मा खोथा जाखोमोनथाय नोंथां
जोंना फरायसालियाव बिदिनो प्रजेक्ट लिरनो हरदोंमोन आरो दैनि सायाव बिदिनो दैनि खामानिया मा दैया सुबुंफोरनो माबायदि हेफाजाब होयो बिदि एसे खोन्थानो हागोन नामा बिदिनि सोमोन्दै नोंथाङा
बिदिनि सोमोन्दैथ' सरासनस्रायै बुंनो थाङोबा दै गैयाबाथ' मानसि गैया
औ-औ नंगौ
जोंनो थांना थानो थाखाय ओंखाम खब'से मोनजायाबाबो दैखौथ' नांथारगोन ओंखायनो माने दैनि गोनांथिया मानसिनि जिउआव बयनिसाय गोनांसिन मोनसे जिराद आरो जेनेबा
औ
नङा होमबा नोंथां
औ नोंगौ
दा जोंनि जायगायावहायसो दैनि बांद्राय बायदि बिबां माने थोआ होस'आ जाया आरोना नोंथां
माने नांगौ बिबांनि दै गैया ओम
नांगौ बिबांनि दै दं नाथाय गुबुन जायगायाव बिदि जोंनि बायदि दै गैयाना
औ
ओंखायनो माने जों दैखौ मोजाङै बाहायनाया जोबोद गोनांथार आरोना नोंथां
ओं नंगौ
औ-औ बिदिनो दैनि सायाव दे बुंलाय नोंथाङा मा बुंनो नागिरदोंमोन
ओम बिदिनो सुबुंनो जिउआव थांना थानो थाखाय दै नांथारगौ आरो बिदिनो
औ
बेलेग जायगायाव दै गैयिनि थाखाय बिदिनो दैखौ एसे मैलु होनांसिगोन आरो ओ दैखौ बिदिनो बांद्राय जानला मोनला बाहायलाबायनो आरो ना नोंथां
औ
ओमफ्राय नोंथांङा माफोर बुंनायदोंं
बुंनोथ' बेखौनो नोंथां सोंनायखौनो एसे खोन्थाबावनो नागिरदोंमोन आंङो जेनेबा दैखौ थ' जों ओरैनो बाहाय गारजाया नालाय
औ
दैया जोबोद मुल्य गोनां मोनसे जिराद एबा मुवा
उम
जाय गैयाबानो मानसिया थांनानै थानो हाया ओंखायनो दैखौ माने गावनि नांगौ मथे जखाखौल' बाहायनाया मोजां आरोना नोंथां ओरैनो बाहायगारा लासिनो
ओम
दा गुबुन गुबुन औ बुंलाय नोंथां
मा ओ
मा होनदों नों
बे दैखौ सुबुंफोरा मा मा खामानियाव बाहायनो हायो बेखौ एसे फोरमाय सुबुंफोरा जिउ खुंनायलायाव हेलौ खोनादों
औ-औ एबार खोनाबाय
माने दैखो दैखौ सुबुंफोरा बिदिनो जिउ खुंनायाव मा मा बायदि जि राहायै बाहायनो हायो एबा मा मायाव हेफाजाब होयो दैया सुबुंखौ बेनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा
सरासनस्रायैथ' बिदि बुंनो थांङोब्ला मानसिनि आबाद मावनायावबो दैनि गोनांथि जायो नंङा होमबा नोंथां
औ नोंगौ
आबाद मावनायावनो बांसिन गोनांथि जायो बायदि मोनदां नोंथां ओरैनो बाहायबाथ' आरो ना
औ
ओरैनो बाहायबाथ' आबाद मावनायफोराव जेरै माइ गायनाय माइ गायनायाव दै गैयाबा गायजायाना नोंथां
उम
बानलुफोर गायबाबो दै सारथारनांगौ बिदिनो आरो बायदि बायदि सिना खामानिफोराव दैया बाहाय जाजोबो आरो बांसिनैनो माबाफोर ओंख्रि संनोबाबो दै होनांगौ
उम
ओंखाम संनोबाबो दै होनांगौ नालाय दैया जोबोद मुल्य गोनां आरो
औ
मानसिनि जिउआवहाय
बि गस्ला जिफोर सुनायावनो दै नांगौ जानाय लोंनाय दै माने उम माने सुबुङा फुुङाव सिखार नायनिफ्राय आरो मोनायाव उन्दुजासिम सानसे दैजोंनो थानाय जायो आरोना नोंथां।
औ बेथ' नोंगौ बे
दै गैया नालाय औ।
ओं नोंथाङा जेनेबा आं नोंथांनाव मोनसे कुइसन सोंनो आरोना।
जेनेबा जोंथ' दायो आरो दा समाव जेनेबा दै गैयामोनब्ला आरोना दै गैयामोनबा जों जाय माइ गायनानै माइरं दिहुनदों बेखौ माजों संनानै जागौमोन जों नोंथां इखौ एसे सानना नायबा आरो माने नोंथाङा ओंखायनो दैया जोबोद मैल' गोनां आरो ना नोंथां।
औ मे बे दै गैयाबानो उदैयाबो थानो हाया सुबुङाबो थानो हाया आरो इदिनो जिब जुनारफोरानो थानो हाया आरोना दै गैयाबा। बिफां लाइफां जिब जुनार इसोरो थांनानै थानो हानाय नङा।
जिउ गोनां बुस्थुफोरानो थानो हाया आरो दै गैयाबा माने।
औ उम। ओ दैजोंनो मानथिया थांनाय ओ मानसि बा जिउ गोनां मुवा बेसादा थांनायनिफाय थैजासिम दैजोंनो थानाय जाबाय आरोना ओमफाय।
औ नोंगौ बेथ' थार बाथ्रा।
औ।
औ।
आरो दैयानो जो ओरैजाय जोंखैजाय जानला मोनला दै मोननायखायसो एसे मोजां जाबाय आरोना नोंथां।
औ औ नोंगौ नंगौ।
बिदि थोजासे बिबांनि दै मोनामोनबा जोंबो इदिनो मोन ओ दै गेलासेनि थाखाय गावजों गाव बुलायलायनाय बायदि जागौमोन आं सान इदि सानो आरोना।
औ नोंथां बिदिथ' खोनानो मोननाय बायदिबो जायो अबबा गोरान रानस्राव जायगाफोराव दैनि थाखायनो गावजों गावनो नाङा बाजि नांलायनाय बेफोरखौ जोङो एसे खोनानो मोननाय जायो आरोना नोंथां गुबुन जायगाफोराव। दा जोंनियावथ' एफा इदि जानाय खोनाफेराखै नोंथां। मानो होनोबा जोंना दा दस फुटसो गोथौ हाखर जावबानो दै मोन नो नालाय जोंनियाव दा दैनि माने बिबां बिबाङा आरोना खम नङा आरो माने। एभे लेबेल आरो जोंनियाव दा दैया।
ओ ए जोंखैजाय ओरै फाय दैया एसे ओ थोजासे बिबांनि मोननायखायसो मोजां जा दों आरो जोंखै नङाबा गुबुन जायगा बायदि जोंनाबो ओरैजाय नांज्लाय खमलाय जागौमोन आरो दैनि थाखाय गावजों गाव सैलाया जागौमोन।
औ।
उम
दा थेवबो ना नों थां जों दैखौ एबेलेल बाथो एभेले बेलबाबो एभेल लेबेल होननानैथ' बांद्राय बाहायजाया नालाय नोंथां गावनि नांगौखिनिखौल'सो बाहायनांगौ नङाबा उनाव जाखिनि बे जोंनियाव एभेल लेबेल बेबो गैहैयाबो जानो हागौ उन समाव नङा होमबा नोंथां
औ नोंगौ
ओंखायनो माने मोजाङै नायनानै बाहायनाया जोंनि थाखाय बिराद गाहाम आरोना मानसिनि जिउआव मानसिनि जिउआव माने जिउ गोनां गासिबखौबो होननायसिन नङा होबमा नोंथां
औ नंगौ
औ
दै मोनदों होननानै बिदिनो जानला मोनानला गारजाबाय थाला आरो ना नोंथां बिदिनो दैखौ मैल्य होनांसिगोन आरो ना नों बे दै गैयाबानो सुबुंनि जिउआबो थांनानै थानो हानाय नङा नालाय बेनिखायनो दैखौनो जिउ होननानै सानना लानांसिगोन आरोना नोंथां उम
गुबुन जायगाफोरावथ' नोंथां खोनानाय बायदिबा अखायानो हायानो
औ
अखा हाबा अखा अखा आदैखौनो आजावनानै लोंनाय खोनायो जेरै हाजो जायगाफोराव बा खना जायगाफोराव गोबावजों खनसे अखा हाबा अखा हादैखौनो ओ जगायनानै इदिनो लोंनाय खोनादों आरोना आं नोंथां
औ
औ
नो आरो बेलेग जायगाफोराव बिदिनो बिदि खालामबानो उफाय गैला नालाय गावनि जिउखौ थांना थानो थाखाय बिदि खालामथारनांगौ जाबाय नालाय नङाबा थांना थानो थाखाय बिदि दै मोननाय नङा नालाय ओंखायथ' बिदि खालामथारनांसि गोन आरो आरो जोंबो बिदि दैया थोजासे बिबांनि गैयानोबा जों बै बिदिसो खालामनांगौ जागौमोन नाथाय दा थोजासे बिबांनि दै मोननायखायसो जोङो बिदि खालामनांगौ जा खाय आरो दानि जुगाव दैखौ बांद्राय मैल' होोलाना सुबुंफोरा बिदिनो जानला मेनला मोनखायो होननानै दय बिसोरो जाय सुबुंफोरा दैखौ बांद्राय मैल' साना बिसोरो दै गैयि जायगायाव थांबासो मोनथिगोन आरो दैया माबायदि मैल्ल गोनां
औ-औ-औ नंगौ नोंथां बे खोथायाथ' थार
औ
मानो होनोबा जों बबेबा जायगाफोराव थांबा दैनि थाखायनो जोबोद खस्थ' मोनो होमबा नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
औ
बे दै गैयाबानो गासिबो जाजोबा नालाय
औ दथ' औ खोनायासै नोंथां नोंथांनिखौ हेलौ खोनादोंना नोंथाङा नोंथांना नेटनि प्रब्लेम जाबाय दां हेलौ खोनाबाय नोंथां अलौ